हेल' नोंथां औ नोंथां खोनादों ना औ नोंथांनिसिम गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनाय खौ जासि हरबाय औ नोंथां आं नोंथांनिसिम मोनसे टपिक्स लानानै रायलायनो फैदोंमोन
औ बुंनो हागो
बे बे थफिक्सानो जायै बाय माने न' लुनायनि बागै आरोना न लुनायनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा जों नखौ माबोरै लु यो
औ नोंथां न लुनाय मानेथ माने जोङो जोंनि जिबनाव माने गासैबो जों न खौ लुनाय जाखायो। माने जोंनि औ जोंनि बर हारि एबा जोंनि समाजफ्राव। माने जोङो नखौ जोङो नखौ जोंनि प्रटेकसननि थाखाय। जोंनि सिकिउरिटि एब्ला नङाब्ला जोंनि माने कम्फर्टनि थाखाय अखा फैबोला सानदुं फैब्ला बारहुंखाफोर फैब्ला माने जोंफोरखौ मोजांहै मोजाङै हेफाजाबै जोथोन लाखिनो माने जों नखौ नांगौ जायो आरोना औ माने आं मिथ थिनाय मथेबा सिगांनि जोंनि माने सिगांनिफोराव माने मानसिफोरा न लुनानै बिदि थानो रोङामोन आरो ना ।
औ नोंथां नोंगौ।
थांमोना बहाबा अरनबारि एब्ला बहाबा माहाबा हाजो हाला हायेनफोराव माने थाङो बिसोरो थांना थायोमोन आरो माने बिसोर बिसोरनि सिगांनि समायाव माने बिसोरो न लुनो रोङाखैमोन
औ नंगौ नोंथां
बे न लुनाया माने मानिफाय फैदों होनबोला जिथियानोखि माने ब्रिटि सुरा माने इण्डियायाव एब्ला आसामाव फैदों आरो ना बे टाइमनिफायसो माने जों मानसिफोरा माने जोंनि इण्डियानि साइडनिया
औ नंगौ नोंथां
थानो रोंदों आरो माने बिनि सिगां जोंफोर रोङा मोन माने जोंफोर माबायदि होयो अखा फैबोला माबायदि सान्दुं बारहुंखा बेफोराव माने जोंफोर मारै जोथोन जोथोन लानानै मारैहाय जों गावखौ जोथोन लानानै मारै जों मोजाङै थानांगौ माने जों रोङामोन आरो ना दाना न दानाल न लुनानै जों रोंनायनि उनाव माने जोंफोरनि मानसिफोरा बहुत मोजां सुबिदा जाबाय आरो ना जोङो दाना सान्दुंफोराव जोङो थानो गोनां जाला एबोला मबोलाबा अखाफोर फैबोला अखा बांखाफोर फैबोला माने जों बोरै सिजानो गोनां जाला आरोना
औ।
नआव थानानै जोबोर मोजाङै थानो हायो माने आं आं जेनेबा आं फोरमायनो सानदों आरो ना माने जों नखौ मानि थाखाय नांगौ जेनेबा आं बुंलांबाय जोंफोर नखौ जोंनि प्रटेकसननि थाखाय नांगौ माने जों खौ हेफाजाब माने जोंखौ जोथोन लाखिनो थाखाय बिनि उनाव बिनि उनाव माबाफोर जुन्थुफोर फैयोब्ला जेरैहाय माने औ जुनारफोर फैयोब्ला माने जोंफोरखौ माने जुनारफोराथ जोंफोरखौ माने मानसि इजिना जोंफोरो।
औ नोंगौ नोंथां।
जुनारफोरनिफ्राय एबोला बिदिनो जोंफोरनाव माने थाम्फैफोर थायो । थाम्फै थाम्फैफोरनिफ्राय अर जानो जोंफोरो खारगयो न थाबोला आरो ना। बेनि थाखाय जोंनो नांगौ जायो ओमफ्राय बुंनो थाङोब्ला माने प्राइभेसि आरो ना प्राइभेसि होनोब्ला जोंनि बर आव माने ओ माने जोंनि मोनसे मोजां जायगा आरो ना। प्राइभेसि बेलेग बेलेग जायगा जोङो बेनि थाखाय ओ जों नखौ नांगौ जायो आरो ना। ओमफ्राय जोंफोर नखर सलायनो थाखाय माने जों न नांगौ जायो माने जोंनो नआबो जोबोर गोनांथि। माने जोङो जोंनि बिमा बिफा। एबोला जोंनि बिसिफोर एब्ला देनां जोंनि फिसाला फिसाजोफोरखौ माने जोंफोर दिननो थाखाय माने जों नखौ। लुनाय जायो आरोना बहुद गोनांथि दायो नोंथां। ओ दायो नोंथाङा न'नि सोमोन्दै मा मिथियो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ आंथ न'नि सोमोन्दै माने आं न लुनायनि सोमोन्दै न'खौ माबोरै लुयो मा माने बेखौ एसे फोरमायना होगोन आङो नोंथांनो। माने जों गिबियावनो गोदो गोदायनि दिनाव थ' बिदि न गैयामोन नालाय दानि थ' बिदिनो बिदा एसे गोदोनि दिनाव हाग्रा बंग्रा थाबाय बायनानै माने बिदिनो देरोमोन फिसा फिसौआ। माने आबै आबौनि दिनाव माने बिदि मोजां न' गैयामोन आरोना नोंथां बिदिनो आ दानि जुगाव गोबां मोजां मोजां न'बो लुबाय गोबां मोजां मोजां न' ओंखार बाय न' लुनो रोंबाय माने बेबायदिनो दा आरो गोदोनि दिनाव थोरि थुरि हानानै माने बे थोरिजोंनो माने न'खौ न' खानानै थायोमोन आरो ना गोदोनि सुबुं फोरा हाग्रा बंग्रा बेबायदियाव आरो ओ गोदोनि दिनाव बेफोरबायदि ओ पाक्का न' गैयामोन। बेफोरबायदि माने पाक्का न'खौ नुनाया जोबोर खममोन आरोना। गोदोनि दिनावथ' गैयाखौनो बुंजायोमोन नोंथां दानि दि-दिनाव सो बेबायदि पाक्कानि न' बा हानि न' बेफोरबायदि दरजा बेरा बेफोरबायदि। ओ लुनानै थासै आरो ना नों थां ओ दानि दिनाव बुंनो थाङोब्ला दानि दिनाव ओ फाक्कानि न'आबो ओ खावसे बाहागो आरो हानि न'आबो खावसे बाहागो आरो ना नोंथां बेखौ जों नुनो मोनदों हानि न' होननानै बुंनो थाङोब्ला हानि बागै माने आं सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला दा हानि न'खौ जों मारै लुयो होननानै बुङोब्ला बेखौ गिबियावनो जों औवा औवा औवाखौ जोङो औवाजोंनो न' हानि नखौ बानायनो हायो आरो ना नोंथां। औ दानि दिनावथ' थोरिखौबो मोननो थांला। गो-गोब्राब जाबाय औ ओमफाय ओ दानि दिनाव बिदिनो थिं बायदिसिना थिं बायनानै माने औ वाजोंनो न' खानानै थानो हायो आरो नोंथां औवाजोंनो बेराबो जायो बे बेराखौ माने बे बेराखौ दुमनानै जोङो सेफटियै थानो हायो आरो। जोंना औवाजोंनो ओ अ बेबायदिनो ओ औवाखौ ओ जोङो गायनानै लाग्रोबाय। थ समाव दाननानै लाग्रोबाय औवाखौ दाननानै लाग्रोनानै बेखौ ओ गाय बेखौ सफा सफायै माने बेनि ज खाखौ लानानै सुनानै न'-न'खौ बेसेखिनि बेसे मिटार नांगौ बेबायदि जखाखौ सुनानै दानस'नानै लानानै बेखौ गायनाय जायो आरो नोंथां बेखौ गायनाय जानानै बेखौ ओ थिं-थिंनिसो लुगोन नालाय नोंथां बे थिंखौ बे खुन्थाखौ गाय खांनानै बे थिंखौ बेयाव बा बाथाम बा एबा बाथाम बाथामजोंबो जोङो दोनो हायो बा औवा वाजोंबो जोङो दोनो दोनानै सायला होनो हायो नों थां बेबायदिनो दा गोबां न' बानायनाय ओंखारबाय आरो नोंथां बेखौ जों नुनो मोनदों दा औवानि बुङोब्ला दा जोङो औवानि न'खौनो बांसिन नुनो मोनो आरोना। बिदि ओ नो नों नों थांनियाव मोनसे आरो मोनसे आं माबा सोंबावनोसै सों खेबसे सोंबावनोसै ओ औवानि न'खौ नोंसोरनि हालामाव मा फोय माबायदि लुयो
औ नोंथां माने नोंथाङा जेरै बुंबाय माने मिथिनानै गोजोननाय मोनबाय माने आइदियाफोर मोननानै माने आंबो बुंनो सानदों आरो ना माने माने जोंनि गामियाव माने औवानि न'खौ माबायदि हैलुयो आं फोरमायनो सानदों माने जेरै नो जेरै नोंथाङा बुंलांबाय माने जोंफोर जाथ्रायाव माने जोङो जोंनो माने जि माने खुन्थाफोर नांगौ आरो ना जबि खन्थाफोरनि थाखाय जों बे औवाफोरखौ माने दानना लाग्रोयो माने जखा सुनानै औ बेनि उनाव जों फोरो दानाथ' माने दानि जुगाव थोरिनि न'आ माने बिदि नुनो मोनला दाना दानि जुगाव जों मोनलाना औ माने दा ओमफाय जोंफोरो माने जेसांखिनि न'खौ माने जोंफोर कभार खालामना होबाय जेसेबांखिनि थिं नांगौ बे थिंफोरखौ जों बायना लासिगोन उनाव बिनि उनाव बिदिनो दानि जुगावथ' माने माने बांसि बांसिनानो माने दानि जुगाव माने पाकाफोर बाहाय ना पाका न' लुनो थाखाय माने औ पाक बा एबा इथा जोङो जोङो हानि हानि न' लुनो थाखाय माने जों बेबायदिनो हाफोरखौ बुथुमना लासिगोन उनाव माने जों जोंफोरो बेरा फार्स्टआव जोंफोर बेरा खाग्रोयो आरो ना
औ नोंथां
औ बे बेराखौ जों बनना लासिगोन उनाव माने आं नुनो मोनोमोन आरोना गोदोनि समावहाय माने मानसिफ्रा गोबोरखिखौ माने गोबोरखिखौ हाजों मिक्स खालामनानै माने जमा खामनानै माने मानो बिसोरो बिदिनो जेरैहाय दायो प्लास्टार खालामो सिमेन्ट फोरजों माने बिदिनो गोबोरखि ओमफ्राय हाजों माने बिदिनो आर्टिफिसियेल माने बर' बर' हारिनि प्लास्टारबा मानसिफोरा बानायनो रोंङो आरो ना बे प्लास्टारजोंनो माने वालखौ जोंफोरो लिरथेनानै जाहाथे जाहाथे सान्दुंफोरा माने न' सिङाव बारासिबां गोसायै हाबनो हाया बारफोर हाबनो हाया एब्ला माबलाबाफोर अखाफोर फैबा माने अखाया हाबनो हाया माने बेनि थाखाय जोंफोर गोबोरखिनिफ्राय हाजों मिक्स खालामनानै जोंफोर फांखा बिदि प्लास्टार लो नुयो आं बेखौ नुयोमोन आरो दानि जुगाव खिन्थु मानसिफोरा गासैबो गाससिबो पाखकानि न' लुयोना माने बांसिनानो जायफोरा माने दाना दानाथ' माने मदारनजों जालांबाय ना
औ नंगौ नोंथां
औ बेयाव गासिबो माने न' लुनो थाखाय इथाखौ बाहायनाय जायो था इथा अन्थाइ बाला बिनि उनाव सिमेन्टफोर बाहायनाय जायो आरो ना उनाव बिदिनो गुबुन गुबुन रोखो रोखोमनि जेरै जोंफोरना रड जाबाय रडफोर बाहायो स्टिलनि रड बाहायो माने जोंफोरनि बे इथाफोरखौ सिदा खालामनो थाखाय एबा सिमेन्टफोरखौ रा बिनो थाखाय माने प्लास्टार खालामखांनायनायनि उनाव
औ उ
औ जोंफोर माने दानि जुगाव माने जोंफोर बांसिनखौनो माने जायफोरा माने टाउन सहर बिसोरनि नफोरखौ माने जोंफोर बांसिनखौनो फाखा नफोर जों नुनो मोनो आरो ना
औ नोंगौ नोंथां ओम नोंथाङा फाकानि न'खौ साबसिन मोनोना हानि न'खौ साबसिन मोनो एसे बुंनो हागोनना
औ माने आं बुंनो थाङोब्ला
औ
माने जेनेबा जोंनि मानसिफोरनि सायाव आरो ना माने आं दा आङो माने राव खौबो माने माने बिदि बुंनो सानाखै माने सोरना हानि न' दङ माने बिसोरनि थाखाय हानि न'आनो मोजां आरोना। ओमफाय जायफोरनाव माने फाकानि न'आव दङ माने फाकानि न'आनो मोजां।
औ नंगौ नोंथां।
माने जोंफोरनि माने न' लुनायनि सायाव माने जोंनि फैसा थाखाफोरनिबो माने खौरां थायोना। माने गासिबो माने गाासिबो माने पाक्कानि न' लुजोबनो हाया। सोरबा सोरबा हानि न' लुयो। आं माने बेखौनो बुंनो सानदों आरोना माने जोंनि जिब'नाव। माने सोराबाफोर माने गुबुन मानसिफोरा न' न' बां खाबोदों बिदि था थानो थाखाय जायगायानो गैया आरोना। जोंफोरना माने जोंनि रायजो फोर बर' हारिफोरा मा होने थानो थाखाय एटलिस्ट न' दङ, हा दङ, जानो थाखाय ओंखाम दङ, माइरं दङ, दै दङ। माने गुबुन गुबुन जायगाफोराव बिदि सिटिफोर एरियाफोराव माने जों नुनो मो
औ नंगौ नोंथां।
थाखाय न'फोरानो गैया, जागा गैया, बांखा गैया। दै मोनलोङा। अखा फैबोब्ला अखा अखा सिजानाङो, सान्दुं फैबोब्ला सान्दुङावनो थानाङा आरोना।
औ नंगौ नोंथां औ।
औ नोंथां ओं।
औ। बिदिब्ला जोंनि औ जोंनि समाबोथ' जाबाय। दा नोंथां, नोंथांजों न'खरनि सोमोन्दै रायलायनो मोननानै गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनबाय। नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय।
औ गोजोन्थों।
अह गोजोन्थों नोंथां।
औ।